औ नोंथां।
औ मा खालामदों?
नोंथां नै जिरायनानै दं ओरैनो।
औ।
औ नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै सा फुंनि साहा लोंखांनानै जिरायनानै दंगासिनो।
थिग दं माथौ आंबो नै इदिनो सा लोंखांना जिरायना दं आरो ना जानायालाय उम उम खबरफ्रा गेजेरावनो दं थिगानो होनजायो नोंथांआलाय?
मोजांआनो दा मानि दासान्दि मोजाङैनो दं अ
ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा जानायनि बेलायाव नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो?
ओंख्रि होनो आ होनोब्ला जोंनि गुबै अ जेरै बर'फ्रा अ जानानै अ जानाय ओमफ्राय जेरै- अ सबाय-सबाय ओंख्रि लोगोसे बिथिं अ सबायजों दाउजों ओमफ्राय अतला अन-अनलाजों दाउजों माने बेफोरनो बांसिन फेभारेट आरो ओमफ्राय आरो लोगोसे लाफा अ बेफोरनो बांसिन मोजां मोनग्रा आरो
थिग दं
नोंथांनिखौ खोन्थादो
आंनियाबो बेनो बुंनो थाङोब्ला बर' हिसाबै जेनेबा नारजिजों अमा आरोना नारजि अमा जों खोब जानो मोजां मोनो। गोथावबो मोनसोयो। ओमफाय आरो बिदिनो जेनेबा ना हमना ला नाफामखौबो गोथाव मोनो जानो। बिदिनो आरो जाग्रा मुवानि बेलायाव। ओंखामाथ' ओंखाम थाखाबायानोसै बेजों लोगोसे बिदिनो नारजि, अमा, ना बायदि बायदि आरो आं गोथाव मोनो होनना बुंनो थाङोब्ला ना माबाखौ बांसिन मोजां मोनो। मोनो आरो नारजिजों अमाजों औ। ओ बिनि उनाव नोंथाङा फिथाइ सामथायाइफोर जानो मोजां मोनो नामा?
फिथाइ सामथायाइखौ मोनो नोंथां थाइ- थाइजौ ओमफ्राय लोगोसे बे ओ समफ्राम
औ समफ्राम ओं।
औ बेफोरखौ मोजां मोनो आरो आं माने ओ जायफोरा एसे गिदै गोदै बै औ गोदै एसे गोदै ओ फिथाइफोरखौ मोजां मोनो। माने गोखैखो मोजां मोना जाय जाय फिथाइफोरा बांद्राय गोखै गोखै जानो मोजां मोना।
दाथ' आरो थाइजौनि सिजोन दंना थाइजौ खान्थालफोरनि ना नोंथां?
नंगौ नोंथां औ।
आंबो जायो जानाया थाइजौखौ बिदिनो थाइजौफोरखौ जानोबा माने लोगो लोगोफोर थाबा एसे साबसिन जायो आरो। फ्रेसबो मोनो आरो थाइजौ खाजि फोरबायादि लगायना जानो औ औ औ। बिनि उनावथ' आरो आं जा जानाय बेलायाव सबसे साबसिन मोजां मोनो होनना बुंनो थांब्ला जोंना ओरै फिथाइ सामथायाइनि बेलायाव आंना थालिर थालिरखौ आं खोब जायो आरो माने औ खोब जानो मोजां मोनो आरो थालिरखौ
मोजां नोंथां थालिरखौ जानांगौ
बिदिनो फिथाइ सामथाय जानो हाबाथ' मोजां देहानि ओंखायनो औ आफेल आंगुरनिफ्राय लानानै थालेर दिनै बे बांसिन लक जोंनि बियाव ओरैनोथ' आफेल आंगरखौथ' बिदिनो बारा मोनबाङा जाहैबाय लकेल माबायाव जेनेबा थालिरनि माबायै थालिरखौ बांसिन मोनो आरो
औ थालिरखौबा जों जेरावबो मोननो हायो नालाय लक
बेसेनाबो खम खम जाहैबाय बिनिया इसे
औ औ
बेसेन खम हिसाबै बेखौनो खोब जायो आरो आङो मोजां मोनना ओरैनो बारिफ्रावबो एसे एनै थालिर थानाय हिसाबैखां फांसे फांफा फांनै बेफोरखौ फोमोनना खोब जायो आरो ना औ नोंथाङा नोंथांमोननि न' न'नि बारिफोराव थालिर बिफां बिफां फिथाइ सामथायाइफोरनि बागानफोर दंबायबायो नामा
नोंथां दंनायालाय ओ बिदिथ' दाइरेक्ट थोंजोंनो अ आलादा बागान गैया माने बे न' बिथथायावनो सोर न'नि सोरगिदिं माने दं आरो थाइजौ खान्थाल आ बि बिदिनो ओ नालेंखल
औ
आरो बिदिनो बायदिसिन बि दा दंबावो थालिर थालिराथ' दंखा थाखायआनोसै आरो थालिर दङ
थालिराथ' सब गासैनिबो बारियाव थाखानांगौ थानायालाय एसे ओम बिफां लाइफांफोरखौबो माबा बिदिनो गय गयनिफोर लानानै बेफोरखौबो एसे हेफाजाब होयो ना
औ औ
सायख्लुम बायदि आरि बिदिनो
बिदिनो ओ-बे थालिरा जाहैबाय बिफाङाबो जाजाबाय ओमफ्राय औ लो-लोगोसे आरो
ओं ओं आरो लोगोसे बै बिलाइफोरा जे बायदिसिना जानाय बा माबामोनसेनि खामानियाव
औ औ बावउथायफोराव जोंनो औ बावनाय। सिबिनाय हाबाफोरावबो जोंनो थालिर बिजुखौ बिजौखौ नांगौ जाबाय।
हेफाजाब होयोयोना थालिर बिफां होननायाबो जानायनिफ्राय लानानै।
नंगौ नंगौ जानायनिफ्राय लानानै जोङो। ओ इसोरखौ सि सिबिनाइ।
औ इसोरखौ सिबिनायसिम आरो लोगोसे ओम देहानि। नि थाखायबो मोजां गोख्रों खालामनो थाखायबो जानायफ्राव।
आरोसो गोदो गोद दो जाय सु समाव बै ओ-प्लास्टिकनि थोरसि एबा डिस बेफोर ओंखारै समाव जोङो। जायखिजाया माबा मोनसे ओ- लावखार ओंखाम जानाय। हाबा ओ- कास बहसफोरावबो जोंथ' थालिर बिफांनि ओ- दुनाखौनो दुनाखौ खंखौनो बाहायोमोन। औ बाहायोमोन नाथाय आरो खोब मोजांमोन। बो ओ- जेबो माने मानथो जेबो प्रब्लेम गैया ओ-औ नाथाय आथिख आथिखा आथिखालावथ' जों बाहायनाय नुनो मोनला बा आरो बेखौ ओ-मानोना मानसिफ्रा गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन। खौनायगोर
औ औ
बेजों लोगोसे आरो बिफांफोरखौबो बांद्राय मोननो थांला एसे
औ
बेनि थाखायनो दा बाहायनाय नुला आलदा बायनानै मोननाय प्लास्टिकजों बानायजानाय बेफोरखौसो बाहायसै। औ
नोंथाङा बर'नि ओ जाग्रा माबाफोर बानायग्रा बानायनायखौ मोनथियो नामा? बानायनायनि खा औ बनायनायनि आदबफोरखो
बर'नि जाग्रा बुंनो थाङोबाथ ओरैनो- लाइक हमना ला ओंख्रिफोरखौ बुं‌ बुंसै आरोना आङो
औ औ बुंजायो।
नाफाम नाफामखौ हमना लाबाय जेनेबा ओरै ना नाखौ फोरानना फोराननानै जेनेबा बिदिनो ना गोरान माबानानै जेनेबा बिदिनो थास‌ बिसंफोर होनानै देनानै माने फेसेवनानै भयामफ्राव सोना दोननानै बा बेलेग मोनसे माबायाव सोनानै बेखौ फेसेवना उनाव- बेवहाय जों जानाय जायो आरो औ खारै- खारैजों रुनानै बा एवनानै बेफोरबायदि जानाय जायो आरो नाफामखौ। औ नोंथाङा बेफोरबायदिनो माबाफोर मिथिनो मिथियोबा फोरमायनो हागोन नामा जानायनि बेलायाव बानायनाय जेनेबा?
जों ओंख ओंख्रि ओंख्रि संनायखौबो एफा एनै ओ संनानै जायो। मालाबा जेनेबा औ एफा एनै मिथियो नाथाय मा बुंनो ओ खान संनायनि आदबफोरा एसे एनै बेलेग जायो।
जायो जायो ओ बयनाबो बेलेग जायो।
औ जोङो सबाय। सबाय ओंख्रि जाबाथ जोङो सबायखो माने एवनानै लाग्रोयोबा गोथाङावनो एवनानै लाग्रोयोबा थावसिन होननानै जों बयबो। माने मिथियो आरो मोदोमफ्रु मोदोमफ्रु थावसिनो होननानै स-सबायखौ एवनानै ला बाय। एवनानै ओमफ्राय उनावहाय ओ दसे माने हमनानै ला थिनि सारि घन्टा दैयाव सो सोमनानै दोनोब्ला एसे साबसिन। जायो आरो फोमोननाय समाव। औ थाब। नो मोनहोनो हायो। ओमफ्राय बिदिनो सोमनानै दोननानै उनावहाय। खारै होनानै रूनानै औ जोङो रुनानै लाबाय मोजां जासिम। बेनि उनाव जोङो दाउ बेदरफोरखौ नांगौबा दि मस्ला बायदिसिना होनानै एवनानै जों बेयाव लुसननानै होनानै गोदौहोबानो जाबाय आरो औ। लोगोसे आरो बिथिं अनला ओंख्रि होनोब्लाबो बेनो जों ओ जेखि जाया माइरं आलुवा माइरंनि माइरंखौ सोमनानै अन देना लाना-लाबाय औ अन देखांनायनि उनाव जोङो दैखौ गुदुं खालामबाय ओमफ्राय दै गुदुंङाव खायफाया ओ डाइरेक्टनो बै अन गुदिखौ दै गुदुङाव गारनानैबो होयो। औ एसे फ्रि फ्रि सारनानै बे खायफाया ओ दुइयाव गलायनानैबो ओ बै दैयो ओ अनला अन गुन्दैखौ दैयाव गलायनानै बे दै गोदौनायाव होयो आरो। औ बेबायदिनो ओमफ्राय सेम सबजों सबायखौ जेरै बिदिनो सबाय दाउजों जेरै बिदिनो दाउ बेदर होयोब्ला जों बेदरखौ एवबाय एवनानै बै ओ अन गुन्दै गोदौनाय बा गो गोदौनायाव होना होबाय जाबाय आर
औ औ बेनिफ्राय ओरै नों नों-नोंथांनि जायगाफोरखौ जेनेबा बा ओरै हमना ला औवा मेवाय मेवाय होननाय मोनबाय बायो नामा?
औ नोंथां मोनो मोनो। आंबो जोबोद मोजां मोनो जानो ओ जेरै जोंथ' बां ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिन बे माबा बुरखा औवानि बे जों जानायखौ नुनो मोनो आरो औ जोबोद मोजां जोङो ओ औ अनलाजोंबो जानो हायो।
औ
लोगोसे आरो माबाजों ओ जोङो ओ सजना बिलाइ बेजोंबो जों जानो हायो जोबोद गोथाव जायो ओमफ्राय ओ ओरैनो दाइरेक्ट जानायनि अनगायैबो जों आरो बेखौ हानानै जोङो आसार बानायनानै दोननो हायो। गोबावसिम जानो थाखाय ओ औ गोखै गोखैनो मोजां अमाफोरजों। अमाफोरजों जानो मोजां उनावहाय गोखै जायोब्ला
ओ थिग दं नोंथां होनबाथ' नोंथां उनफ्राव सावरायलायनाय जासिगोन ना?
औ औ दे नोंथां औ दे दे दानथ'नोसै